ओ मोनाबिलिनि हाम-हामलनायखौ जासि सिहरनाय थाबाय
औ अ दे बिदिब्ला जोङो अब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि जानायनि मैगं-थाइगंनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि बर'फोरा मा मा मैगं-थाइगं जानो मोजां मोनो आरो मा बर'फोरा माबायदि मैगं-थाइगं गायो बेनि सोमोन्दै जोङो सुंदयै सावरायगोन। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों
औ बेबायदिब्ला जोङो जोङो राय्लायनोसै बर'फोरा ओ बेबायदिनो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बेबायदि गावनो गावनो मावनानै न'खराव
हेल' हेल' खोनानो मोनाखै? ओहो गोजौ खामलाय हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'